हेलौ
औ
खोनादो औ खोनादों नोंथां।
ओ दा जोङो बैसागो फोरबो खौहाय माबायदिहाय फालिनाय जायो बेनि सायाव एसे सावरायजागोन नामा नोंथां जोंहाय
औ नोंथां सावरायजागोन
औ औ नोंसोर नोंसोरथिंनि जायहाय बैसागु फोरबोखौहाय माबोरैहाय फालिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ बैसागोखौ बैसागोआवखौथ' जोंना एसे माने गाजा गोमजायैनो फालिनाय जायो नोंथां बैसागो होननानै बुङोब्ला बे बैसागो फोरबोआथ' बोथोरजों सोमोन्दो गोनां
औ
बोथोरजों सोमोन्दो गोनां आरोना नोंथां बे बैसागोखौ जोङो गिबियाव बियावनो सैथो न' सैथो दाननि जोबथा जोबथा सानखालि जोङो फालिनाय जायो। बे बो बैसागुआव जोङो गिबियाव नो सैथो दाननि जोबथा सानखालि ओ मोसौ मोसौ थुखैनाय जायो आरोना। मोसौ बे मोसौखौ थुखैनायनि सानसे सिगांनो जोङो मोसौखौ थुखैनो थाखाय जोंनो नांगौ मुवा फोरखौ माने जोङो बुथुमग्रोना लायो आरोना बेलासि समावनो बिदिनो ओ मोसौ थुखैनो थाखाय जोङो फानेलाव न' फानेलाव फिथाइखौ नांगौ जायो आरो। ना माला सुनो थाखाय पानेलाव ओ हालदै बिदिनो थाराय होननानै बुङो जोङो न' बेखौ नांगौ जायो आरोना। थारायफोरखौ नांगौ जायो बिदिनो फान्थाव दिग्लिलिथि होननानै बुङो जोङो बे बिफांखौ नांगौ। नांगौ जायो आरोना बे बेनि माने बिलाइखौ दालाइखौ नांगौ जायो आरो। बिदिनो ओ मोखोना न मोखोनानि फिथाइ बेखौबो लानाय जायो आरो जोङो। बिदि ओमफ्राय बिदिनो आरो जोङो ओ हालदैजोंनो एखे एखे रोखोमनि जोङो बेखौ माने खाथ्रि होननानै बुङो आरोना बेखौबो जोङो। नांगौ जायो आरो मोसौ थुखैनायाव बेखौ गासैबो बखौबो जोङो बुथुम जोबनानै खांग्रिं होननायबो मोनसे ओ दङ दै बेमु बे बिफांखौबो जोंनो नांगौ जायो आरोना। मोसौ थुखैनो थाखाय बिदिनो माने मोसौ थुखैनो जोङो। गासैखौबो बुथुमजोबनानै बिनि अखानायै सोरांसि सोरांसि समाव जोंनि माने आबादारिफोरा बा जोंनि न'खरनि हौवा मा आरोना बेखौ माने जगर लायो आरोना मोसौ थुखैनो थाखाय सैथो। जथा सानखालिनि ओ बिदिनो माला सुयो आरो एसे माने गल गलै हायो आर ना गल गलै हानानै बेखौ औवानि आरुं बानायना लानानै माला सुयो आरोना। बिदिनो न' बे मालाखौ जोङो मोसौ थुखै मोसौनोथ' गान होआ न' न'आव न'आवनो बिदि माने माला सुयै सुयै बै थाराय आरो दिगलिलिटि होननानै बुङोना बेहाय बे मोननैयाव माने आलायना दोनो आरो जेरैहाय गलि ओ बिदिनो बाथौ आरो बिदिनो थांलाय फैलाय जोंनि न'नि दरखं मोखांफोराव बिदि आलायना दोननायखौ नुनो मोनो आरोना। बे फान्थावखौ फान्थाव बा फानेलाव बिदि हानायखौ जोङो एसे बुरजायैनो हाना लायो आरो ना। जों माने ओ मोसौ थुखैयो आरोना मोसौखौ थुखैयो मालाखौबो बानायो माला बानाय। खांनानै जोङो मोसौ थुखैनो थाखायबो आधा ओ माने आद्रा लाखियो आरोना एसे माने खावसे। लाखियो आरो जोङो बे खावसेखौ लाखि नो ओ‌ बिदिनो ओ जोंना ओ मोसौखौ थुखैनो लांनायनि सिगांनो गिबियावनो जोङो ओ थाव गुबै थाव गुबै आरो ओ बिदिनो हांगार न' बे जोंनि खान्था एबा ओ सा रायनि खिथौनि न' बेनि माने हांगारखौ जोङो ओ एसे माने हल'ना लायो आरो ना हल'ना लानानै बेहाय माने फोनो आरो। बे हांगार ओ फोननायनि जाहोनाबो जाहैयो ओ जोंना माने बै दिन खालि जोङो मो मोसौखौ थुखैनानै हगारना होयो नालाय बेहाय जोङो ओम मोसाफोरा जाहाथे बिसोरखौ जाया न' ओ बिसोरबो जे मोसा होननानै साननानै लाथों होननानै जो नो बे माने ओ बे दागोखौ होनाय जायो आरो जों ना ओ बिदिनो मोसौ खौ जोङो गासैबो जोंना जगर फाथिया जायोब्लाथाय जोङो दैमा बा बिदिनो फुख्रिफोर फोराव लाना हांनानै मोसौफोरखौ थुखैयो आरो बे समाव जेरैहाय जोंना मेथाइबो दंखा यो लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै ओ-ओ एरबाय था बेफोरबायदि माने मेथाइ दोङो आरोना नोंथां आं गासैबो मेथाइखौ माने रोंजोबा बेफोर बायदि माने मेथाइ खनै खनै जोङो ओ मोसौखौ थुखैयो आरो मोसौ थुखैखांनानै जोङो बिदिनो माने बिसोरखौ सानसे हगारनानै होयो आरो उदाङै माने हगारना होयो आरो बै दिनखालि बिदिनो ओ मोनाबिलि सम जायोब्लाथाय जोङो फागा फागा होननानै बुङो जोङो जायखौ दिरुं आरोना मोसौ मोसौ खाग्रा दिरुं बेखौ जोङो ओ गोदानै होयो आरो बै बै दिन खालि बिदिनो जोंना मोसौ मोसौ बैसागुआवथ' जोंनिया मोसौनि सानबो थायो नालाय मोसौनि सान बे मोसौनि साना जोबखांनायनि उनाव ओ बैसागोनि से खालार खालि जोंना मानसिनि जायो आरो नोंथां बे मानसि - नि बि खालि जोंना ओ गासैबो माने उन्दैया गेदेरखौ बा ओ उन्दैया गेदेरखौ मान होनानै न'खरनि गासैबो गेदेरफोरखौ मान होनानै खुलुमो बोर लायो बिदि बिदिनो गामि गामि गामिनि गेदेर गोलावफोरखौ खुलुमै खुलुमनानै बोर लायो आरो ओ बिदिनो बै से बैसागोनि से खालार खालि जोंना गासैबो जानाय लोंनायफोरा ओ ओ सोलियो आरो ना रंजा बाजायै बयबो खौसेयैनो बिदिनो जोंना ओ जोंनाथ' बैसागोखौ स्नि सान न' स्नि सानखा स्नि सान फालियो नालाय बेफोरबायदि माने स्नि सान फालिनायजों लोगोसे जोंना ओरैनोथ' जोंना जों नोंथाङाबो मिथिखागौ जानो हागौ बे बैसागोआव जोंना गोखा गोखै ओंख्रिखौबो जायो गोखा गोखै जे जेरैहाय सेजौ से सेजौ से ता जोङो उम गोखा गोख खै जानांगौ होननानै मोनथियो आरोना गोदो गोदायनिफ्रायनो माने आबै आबौमोनखौ ओ नागिरनानै बिदि माने बेदरजों दाउ बेदर जों नङाबा अमा बेदरजों संनानै जानायखौ नुनो मोनो मोनो आरोना नोंथां ओ जेरैहाय जोङो ओ गोखा गोखै होनना बुङोब्ला फाथोफोरखौ लायो थालिर फस्ला बिदिनो मैथा जा दङ आरोना खिफि बेनदों बेफोर बायदि माने गोबां दा माने ओ मैगं थायगंखौ बुथुमनानै जोङो बेसेबा से खालार खालि आरो बैसागोनि संनानै जायो आरो नों -थां बिदिनो माने जोंना स्नि नि सानहालागै रंजा बाजायै गासैबो मोसायो न' न' मागियो आरो माइ रं माइरं मागियो बेफोरबायदिनो आरोना माइरं मागिना लाना फैयो सेंग्रा सिख्ला बोराइ बुरै गथ' गथाइ गासैबो माने रंजायो आरो न' न' मागिना लाबो ओ ओरै बिदिनो जायो आरोना नों थां बैसागुआव जोंना बेफोरबायदिनो फालियो आं नोंथांनिफ्रायबो मोनथिनो लुबैयो लुबैदों नोंथांमोननिथिंजायहाय बैसागोल'थ' नङा बैसागोआथ' जोंनि मोनसे फोरबो बेजों लोगोसे मागो फोरबोनि बागैबो एसे मिथिनो लुबैदों आं नोंथांनिफ्राय
औ मागो फोरबोनि बागैहाय औ बिदिनो गोदो गोदायनिफ्रायनो बे मागो फोरबोखौबोहाय हाय जों बर'फोरा फालिबोदों आरो औ दाब बो बे फोरबोखौ जोङो फालिनायखौ नुनो मोनो।
औ।
ओ बिदिनो बे मागो फोरबोआवहाय फिथा सौराय जानाय जायो। बिदिनो औ जानाय लोंनायफोरनो बांसिन सलियो होनना बुंजायो आरो बे मागो फोरबोआवहाय औ बिदिनो बांसिनानो नों लावदुम फिथा बा थावनि फिथा एन्थाब बिदि हासंनि दा बेफोरबायदिखौहाय बानायना जानाय जायो आरो।
औ।
औ बिदिनो आलासि दुमसि फैयोब्लाथाय आरो ओ बिदिनो मा होनो ना बेदर बेफोरबायदिहाय जानाय लोंनाय
जानाय जायो आरोना नोंथां औ नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन नामा औ नोंथां आंनो फोरमायनो हागोन नामा थावनि थाव सिथाव न' थावनि फिथाबो होननानै बुङो जों थाव सिथावखौ माबोरैहाय बानायो? एसे
माइब्रा माइरंजोंहाय बानायनाय जायो आरो गिबियावनो बे माइब्रा माइरंखौहाय देनानै लाग्रो एसे जेन सोमनानै दोनग्रोनांगौ आरो से बा नै घन्टानि घन्टासो बिदिनो सोमना दोनखांनानैहाय बेखौ एसे मोजां दैजोंहाय सुनानै लानांगौ। औ बिदिनो बेखौहाय एसे दैखौ सरल होनानै दिेंखियाव बा उवालाव देना लानो हायो आरो बा सोरबाहा सोरबाफोरहाय बिदिनो ग्राइन्डार मेसिनफोर दङबा उननानै लानो हायो आरोना नोंथां।
औ-औ नोंथां।
औ ओ बिदिनो बेखौहाय बिदि थाव थावावहाय संनाय बानायनानै जानाय जायो आरो बेखौ बिदिनो मिस मिस खि खालामना लाखांनानैहाय बेयाव दै होनानै एसे ननानै लानाय जायो आरोना बेखौ नोथां बिदिनो लानानैहाय बेखौ लादु लादु खालामनानैहाय जोङो थावआवहाय सावनानै जानो हायो आरोना। बिदिनो बिखौ संख्रिनिबो जा जाजायो बा सिनिनिबो आरो नालेंखरबो होनानै जाजायो आरोना।
औ नोंथां।
औ खोनादोंना नोंथाङा? नों औ।
औ थाव ओ थाव सिथावखौ बेफोरबायदि जानाय जायो आरोना नोंथां। औ बै एनथाब बिथांखौ लाय माबोरै हाय बानायो नोंथाङा एसे फोरमायनाहोबावदों आनो?
एन्थाब फिथाइाबो बिदिनो माइब्रा माइरंजोंनो जायो। आरो बेखौबो देना लानानैहाय बेखौ बिदि दैजों गलायना लालायनाङा आरो बेखौहाय गुन्दैयैनो दोननानै बे खौ ओ बिदिनो साराय बा टावाफोरावहाय ओ दुंहोनानै बेखौहाय दुंहोनानै एसे गारबाजोंहाय एसे एसे होनानै सिबिं बा बिदि बिदिनो नालेंखरफोरजोंहाय बा गुरु मेथाइफोरजोंफोरखौ एसे एसे होनानै बिदिनो बेखौहाय मा होनो बेखौहाय बिदि खालामनानै जानाय जायो आरो आंनोथ एसेबांबो मिथिया बेनि बागै नोंथांनि नोंथांनि मोनिखौहाय मा मा फिथा जानाय जायो एसे खोन्थानो हागोन नामा
औ ओरैनोथ' जोंनाबो बिदिनो ओ थाव सिथाव बायदि थाव सिथाव एन ओ एनथाब लावदुम नालेंखर लारु बेफोरबायदिखौनो जानाय जायो नोंथां ओ नोंथां जोंना समाबो जाबाय आं माब्लाबा सम मोनोब्ला नोंथांनो फोरमायसिगोन दे